औ औ खोनादों गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहग्रोनाय थाबाय नोंथां औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां
जोबोद गोलोमो
आदसा नंगौ नामा नोंथां औ अब्लाथ नोंथां आंनि फन हरनायनि गुबै बाथ्राखौथ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों नोंथाङानो बुंखाबाय बोथोरा जोबोर गरम होनना आं बोथोर बा बिफोरनि बागैनो एसे सावरायनो सानदों आरो आबहावानि बागैनो नोंथांजों
हागोन नोंथां मानो हाया जानो
नोंथांजों बेखौनो सावरायनो सानदोंदि नोंथां औ आबहावा गुबुंले जालांनायनि जाहोनाव मा जानो हागौ जोंनि बे बुहुमाव मा गोहोम खोख्लैनो हागौ औ नंगौ नोंथां बेनि बागैनो नोंथां एसे सावराय सानदों आं नोंथाङा आङो जागायसै न नोंथां आाहावा गाज्रि जानाया जोंनि जोंखौ जोंनि सुबुं माहारि एबा जिब जुनार
नि जिउआव मा मा गोहोम खोख्लैदों खोनासंलांदो बिदिब्ला नोंथाङा आबहावानि गाहाय जाहोनफोर आबहावा गुबुंले जानायनि गाहाय जाहोनफोरानो जाबाय जाय सुबुं माहारि एबा जिब जुनारखौ गोहोम खोख्लैदों गिबियावनो दङ जोंनि
प्रब्लेम औ नोंथां जोंनि देहायाव खहा खालामो जायो आरोना बेनि थाखाय देहायारि जेंना गाज जायोब्ला जोंहा हां लानायाव खस्थ जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा गोबां बेमार जायो जेरै माननाय बेमार आस्था मोनजायो
हां लाखावनो हायै जायो नोंथां बेयो मोनसे गाहाय जाहोन आरो आबहावा गाज्रि जानायनि जाहोनाव जेरै जोंनि बोथोर सोलायो बे बोथोर सोलायनाय लोगो लोगोनो जोंहा मालाबा गरम गरमबा गरमद्राय जायो गुसुबा गुसुद्राय जायो नोंथां औ आरो होनदों मोन गाहाय मोनसे बाहागोआ जाबावबाय दै गुबुंले जायो दै गुबुंले दैया बेमार गोसार होयो आरो दैयाव थानाय जिब जुनारखौ खहा खालामो नोंथां बेबायदिनो हा गाज्रिबो जायो जेरै गुबुंले हा जानायनि जाहोनाव हानि दिहुनथाया खमायो आरो आबाद मावनायाव गाज्रि जायो नांगौ रोखोमनि जोंनो आबाद मावोब्लाबो नांगौ रोखोमनि फिथाइ होआ आबादा माइ गायोब्ला थोजासे बिबांनि माइ मोना बिफां लाइफां गायोब्ला थोजासे बिफांनि फिथाइ मोना आरो मैगं बानायोब्लाबो मैगंफ्रा थोजासे बिबांनि नांगौ रोखोमनि मैगंआ जाया आरो नोंथां बेनि उनाव माखासे गाहाय जाहोन बावआ जाबाय बोथोर सो नाय लोगो लोगो ग्रिन हाउसआ गाग्लोबो नोंथां ग्रिन हाउस मानि गोथां न औ गोथां न गेस आ जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो दं नोंथां। साननिफ्राय फैनाय मोनसे आल्ट्रा भायलेटेड लाइट रेडियेसन होननाय दङ मोनसे इंराजियाव बुङो बियो जोंनि मोदोमाव गोग्लैयोबा जोंनि देहाखौ जोबोद खहा खालामो जोंनि बिगुरनि
खेनसार बानायो आरो जोंनि मेगनखौ खाना खालाम हनुहोआ जायो बे गेसा दा बै
हार्मफुल गेस जायखौ होनो आल्ट्रा बे आल्ट्रा भायेटेट आल्ट्राभायेट लाइभ रेडिसनखौ गोथां नआ होबथानानैसो दं नोंथां बेबो गोथां नआबो बांद्राय बिदुं जानायनि थाखाय गोमालांनो हमगासिनो सिनो आरो जिउनि रोखोम
जेरै गोबां बिफां लाइफां आरो जिब जुनारफोरा गावनि थाग्रा खुलियाव खोमनानै आरो गोमालांनो गोनां जाबाय नोंथा औ नंगौ नोंथां नंगौ बेबायदिनो आंबो दों गोबां लाइफांफोर जिब जुनारफोरा माब्लाबा ओमफाय जिब जुनारफोर आरो ना खमायनायनि सायाव खमायलांगासिनो नोंथां औ नोंथां जोबोद खमायालांगासिनो आरो बेबायदिनो नोंथाङा मिथिबावो औ जायखौ बुङो बरआव एसिद अखा औ
बारगु बेयो जुदि अखाया हायोब्ला बियो मा खालामो जोंनि मोदोमाव नांब्ला जोंनि मोदोमा बेमार जायो नोंथां आरो मोदोमनि एबा बिगुरनि केन्सार जानायनिबो सान्स
बेखायनो
एसिड दोहोनाबो जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि आरो गुबुन फारसेथिं नायोब्ला जिउनि गाज्रि गुद जेरै गुबुंले आबहावाया सावस्रिनि थाखाय मोजां
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
गासै मोजांखौ खम खालामो आरो बेबायदिनो दंबावो नोंथां।
जेरै हाय नोंथां
बेफार फालांगियावबो जोंखौ गोबाङै नो खहा खालामो जेरै नोंथाङा बेफार फालांगि खालामनो थाखाय मैगं थाइगं गायो नङा होमबा? बे मैगं थाइगं गायोब्ला नोंथाङा थोजासे बिबांनि मुलाम्फा मोननो हाया नोंथां बे आबहावा गु बुले जाहोनायानो बैयो नोंथांनि मैगं थाइगं गायनाय बेफोरखौ खहा खालामो नोंथां नांगौ रोखोमनि थोजासे रोखोमनि मैगंखौ जोङो मोना आरो जोंनि सुबुंनि जिउआबो थाब थाबैनो खम जालाङो नोंथां नांगौ रोखोमनि जों थांनानै थानायनि बै थांनानै थानाय बैसोसिम जोङो थांनानै थाहैया बिनि सिगांनो जोङो जिउ खोमानांगौ जायो। सासे सुबुंनो बुंनो थाङोब्ला दाइनजि गुजि बोसोर जोरनांगौ नाथाय बैफोर जोंनि आबहावानि गाज्रि गोहोमनि थाखाय एबा गाज्रि गुबुंले आबहावानि थाखाय सुबुं माहारिया बाजि एबा दजि बोसोरावनो बेमार भुगिनांनानै
जिउ फोजोबनांगौ गोनां जायो नोंथां औ बेनो नोंथां जे आं बेखौनो फोरमायनानै बे आबहावा गाज्रिजायोब्ला माबोरै जोंनि देहाखौ एबा जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ आरो जोंनि बहुमखौ बोरै गोहो आं आंनि बिबुंथिखौ होनानै बेआवनो फोजोबना होनाय जाबाय नोंथां। नंगौ नोंथां नोंथाङाबो दा बे आबहावा गुबुंले जानायखौ बोरै रैखा खालामनो
खालामनो एसे फोरमायना होलां
औ हागोन नोंथां आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारिफोर लानो हायो नोंथां जेरैबा दारिमिनारि मुवा बुस्थुफोर जेरै कारखानाफोर बायदिफोराव गोबां बिबांनि जोंहा उखुन्दै ओंखारोना बेबो दारिमिनारिनियाव बेफोरखौ जोङो खम बिबाङै बाहायनांगोन आरो नोंथां एसेबा जोंनि थाखाय मोजां नङा। जेरावहाय औ गोबां खहा गोनां गेस आरो रासायनारि मुवाफोर हगारो बेयो जाय जोंनि देहानि थाखाय बा जोंनि मिथिंगानि थाखाय जोबोद खहा गोनां लाबोयो। बेनिफ्राय बांद्राय बिबांनि गारि मथर दिहुननाय आरो सालायनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैयो औ। जेरैहाय गोबां बिबांनि बास ट्राक गारि मटर साइकेल बेफोरो गोबां बिबांनि गाज्रि थुङा हंगारोना नोंथां औ जायखौ उखुन्दैबो बुङो औ बेखौ जोङो हां लानायाव मोनलाङोबा जोंहा गोबां देहायाव बेमार आजारफोर जानो हागौ आरो नोंथां औ नंगौ नोंथां। हां लानो हा बेमार जेनेबा औ हां लानायाव गोब्राब जायो आरोना ओमफ्राय जेरैहाय हाग्रा फोजोबस्रांनाय जेरै हाग्रानि बिफां लाइफां बायदिसिनाखौ दानफायोब्ला बेयो जोंहा मिथिंगाया जेरै जोंङो बिफां लाइफांनिफ्रायसो अक्सिजेन गेस मोनो नालाय अक्सिजेन
हां लानायाव औ नंगौ नोंथां खमसिनखा।
खालामोनो कार्बन दडाइ अक्साइद गेसखौसो सोबना लायो आरो अक्सिजेन गेस हंगारो औ जुदि बिफां लाइफांखौ दानफायोब्ला जोंहा मा बुंगोन बुहुमनां बिदुं बांनायाबो बारायगोन नोंथां औ आरो गोबां बोथोरनि सोलाय सोल' खौबो जों नुनो मोनो नोंथां। औ नंगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय मा खालामो जोङो गाज्रि रोखोमै दाखोर दाला गारनाङा आरोना नोंथां मानसिफोरादि दाखोर दाला प्लास्टिक बायदिफोरखौ जेरे मेरै गारो बेखौ जेरे मेरै गाराबालानो जोङो मा खालामनांगौ मोनसे जायगायाव दासबिन खालामनानै
नंगौ नोंथां जायो बेफोरखौ बन्द खालामनांगौ नंगौना नोंथां?
आरो आबाद फोथाराव बांद्राय बिबांनि रासायनारि हासार एम्फौ फोथैग्रा मुलि हाग्रा फोथैग्रा मुलि बाहायोब्लाबो जोंहा मा जायो गोबां मिथिंगायाव गोहोम खोख्लैयो जेरैहाय बांद्राय एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायोब्ला मा जायो जोंहा मासेबो एम फौआनो जोंनि हायाव थानाय नङा आरोना औ आरो बिदिनो मा जागोन जोंनि दाउसिन दाउलाफोरा जोंना मा खालामो बांसिनानो एम्फौ जायो आरो फिथाइफोर जायोना औ जुदि फिथाइफोराव बिस गोनां फिथाइ मोनजायोब्ला बिसोरो माबोरै थांना थानो? एम्फौआनो गैलाब्ला
बिनि थाखाय माबा साननांगोन नोंथां रैखा खालामनो। खानस्रि
खानस्रियाबोथ थैखायो नोंथां फुलुं गोनां हायाव मा होन जायो हासार मोना जोङो बै हासारफोराबो गैयि जालाङो आरो ना हाया रानस्राव जालाङो औ बिदिनो मा बुङो जोङो जेनेबा बांद्राय जानला मेनला दैफोरखौबो जों बाहाय लाबायनाङा आरोना नोंथां। जेनेबा जेनेबा जोङो गाज्रि दैफोरखौ जेरै मेरै आगार हरोना नोंथां नंगौ नोंथां औ बेफोरखौ जेरै मेरै आगार हरनो नाङा आरो। जेरिबा जायो मैला दैफोरखौ जोङो मा खालामो लैथो दैमा बिलोफोराव गारहरो ना औ हगार हरनाय जायो बेफोरबो जोबोद जोंखौ मा खालामो गोहोम खोख्लैयो आरो जोंनि माबायाव देहाफोराव औ ओमफाय जेनेबा जेरै करिनि खामानिफोर जेरै उमफाय मा बुङो जोङो बांद्राय हा जावनाय बा खैला बायदिसिना थाव दिहुननाय औ बियो बांद्राय बिबांनि दिहुननायाबो जोंखौ मा खालामो गाज्रि खालामो आरो नोंथां औ बेखौ होबथानो थाखाय जों मा खालामनांगोन? बेखौ होबथानो थाखाय जों खालामनांगोन जेनेबा बांद्राय बिबांनि गारि मथर सालायनाय कारखानाफोरखौ बांद्राय बिबांनि दिहुनथाइ खालामनाय बिदिनो बिनि अनगायै जों मा खालामो गारि सालायनायाव थाव बाहायोदि औ थाव खैला बायदिसिना बाहायोना बेफोर खौ जोङो खम खालामना मा खालाम नांगोन जोङो कारेन्टनि जायखौ मोब्लिबनि आरो ना मोब्लिबनि गोहो औ मोब्लिबनि गोहोजों खारनो हानाय गारि बायदिसिनाखौ खालामनांगोन। औ बेजों लोगोसे माखासे मिथिंगायारि गेसफोरजों बानाय जानाय जेरै सि एन जि बा औ बेफोरदिजों जोङो गारिफोरखौ सालाय सालायनो हानाय खालामनांगोन आरो ओमफाय बिदिनो सोरबा सोरबा गावबा गावनि मा होनगोन निजा बे खौ पार्सनेल गारिबो होनना बुङो बेफोरखौ बाहायालाबानो जाय जोङो औ पाब्लिक गारि माने गासिबो मानसिफोरा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जोंहा मोनसे गारिनि सुबिदा थाखायोना जेरै बासफोर बायदिसिना पेसेन्जार गारि बेफोरखौ जोङो बाहायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां
होमबानो जोंनि जे बे आबहावा गुबुंले जानाय बेखौ एसेब्लाबो जों होबथानो हायो गोबां बिबांनि नङाब्लाबो
औ नंगौ नोंथां बे प्लासटिक बाहायनायखौ खम खालामनांगौ जुदि जोङो मोनसे हाथाय बाजाराव बाजार खालामनो थाङोब्ला लोगोआव जलंगा लांफायोब्ला जों मोजां जायो नोंथां माखासे मुवा बेसादफोरखौ जों प्लासटिकआव लानानैसो फैयोना जोंहा प्लासटिक आ ओरैनो गारगार जायो आरो ना नोंथां? औ औ जोङा सानो प्लासटिकखौ लाना फैगोन गारफैगोन सावबानो प्लासटिकआ गोमोर लाङो होनना नाथाय बिदि नङा नोंथां प्लासटिकनि सावनायजों जोंहा गोबां गाज्रि गेस जाय जोंनि जिउआव गोहोम गोनां गेस आरोना जाय गेसखौ जोङो हां लानायाव मोनोबा जोंहा बेमारफोर जायो नोंथाङ नोंथ बिनि सायाव सिगाङावनो बुंलांखांबाय नोंथां, औ, नोंथाङा बुंलांनाय गासै बेमारफोरा बेजों गासैबो सोमोन्दो गोनां आरो ना नोंथां?
बेफोरखौ बन्द खालामनांगोन जों नोंथां जों मोनसे नियम बानायनांगोन सरकारनि नियम
औ नंगौ नोंथां नोंथांजों बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो मोनना नै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां औ आंबो नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हाबाय दे नोंथां अब्ला दोन्थलायनोसै नामा उनफोराव लोगो मोनलायगोन।
जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आं नोंथांनिफ्राय बिराद सोलोंनो मोनदों